हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
हेल' नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
जोङो दा सावरायनोसै आङो नोंथांखौ सोंथि सोंनो सानगोन जे नोंथांमोननि गामियावथ' दासान्दै आबाद दुब्लि फोथाराव माइ गायगासिनो दं नङा होनब्ला
औ औ
औ नोंथाङा दुब्लि फोथार बा आबाद फोथाराव माइखौ गायफेरबाय नामा
औ गायफेरबाय
औ नोंथाङा माइ गायनानै माबायदि मोनदांखो
माइ गायनाया माइ गायनाया जादों माइ गायनायजों लोगोसे दुब्लियाव माइ गायनाया नोङो सासे मानसिखौ हेफाजाब होनायबो जायो आरो नोंनि फिजिकेलि फिजिकेलि स्ट्रंबो जायो माने नोंनि नोंनि देहाया माइ गायनानै फ्राटबो जायो आरो एक्सारसाइस खालामनानै एक्सारसाइस खालामनाय बायदिबो जायो अनेस्टलि मास माइखौ बिनि थाखाय गायनाय जायो आरो
आदसा दा नोंथांमोननि गामियाव हाजिरा गायग्राफोर दंना गैया
दङ
दा नोंथांमोननि गामियावथ' हाजिरा गायग्रा दङ नाथाय बिथांमोनहा बेसेबांसो लायो ओरैनो
ओ जोंनिथिंथ' माइ गायग्रा हाजिरा आइजो आइजोफ्रा माइखौ सानसेयाव थिनस' थाखा लायो आरो खायसेया बायहेरायावबो थांनानै गायहैयो बिसोरो थिनस' पन्सास मोनो आरो हौवाफ्रा आलि आलि खोनाय हाजिरा मावो ना बिसोरो सानसेयाव फासस' थाखा मोनो आरो
मोजाङानो दा नोंथांमोननि एरियायाव नोंथांमोननि जायगायाव दा दैनि आंखाल जायोना जाया जोंनि बे दुब्लि फोथाराव आबाद मावनाय समाव
जोंनि जायगायावथ' माखासे जायगायावहाय दैनि आंखाल गैया जोंनियावहाय जेसेबां माइ गायो बिसोरो इरिगेस इरिगेसननि हेफाजाब मोनो आरो माखासे गोजौ गोजौ जायगाखौ बिसोरो आबाद मावनो लानाय टाइमाव इरिगेसन दै आबो मोना अखा अख अख अखा हादैजोंसो गायनांगौ जायो अख हायाब्लाथ' बिसोरो बे हाखौ आबादखौनो मावनो मोनखाया बेनोसै
अब्लाथ' जोंहा माखासे बोरि जायगाफोराव ओ जेब्ला बोथोरजों लोगोसे बोथोरनि थिननायाव अखा हा हायोब्लासो जोंहा माइखौ गायनो हायो आबाद आबादारिफोरा दा माखासेफोराथ' जोंहा जेब्ला गाहाय जायगा बा दहला जायगायाव जोंहा म सुइस गेट फोर हगारनाय दैयानो जोंहा दुब्लि बारियाव हाबफैखायो बा ओ ड्रेन ड्रेन बानायनानै गावनो गाव दैखौ बलायनानै लाबोनाय दा बेफोरबायदि प्रसेसजों गायो दा बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा बेसेबांसो गायग्रा बिगा हा दं
ओ जोंहाथ' आ नखराव जोंहाथ' गायग्र् हायानो गैया होनजायो जोंना दङब्लाबो जोंना ओ माख माइ गायजाया बेयाव दैनि बिराद आंखाल बेनि थाखाय मफ्राय जोंहा जान गायखाया
आचसा दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आंथ' दायो ओरैनो टाइम पास उन्दुनानैसो दंगासिनो दङ
आदसा आदसा आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो सानगोन जे नोंथाङा आथिखालाव गामि ओनसोलाव थायो नङा होनबा
औ औ
दा गामि ओनसोलाव थानानै जेन'बा हमनानै लादो नोंथाङा थालिर बागान खालामबाय जे थालिर खालाम थालिर बागान खालामोब्ला नोंथाङा माबाददि आबाद मावगोन जे थालिर बागाननि सोरजिथायाइखौ माबायदि होगोन नोंथाङा
थालिर बागान गायनोब्ला गिबियावनो नोङो थालिर फुलिखौ लायबोनानै नोंनि हायाव गायनांगोन बे थालिरखौ गायनाय गायखांनायनि उनावहाय नोङो नोंनि सोरगिदिं सिमा नोङो बेरा होनांगोन नङाब्ला माबानि थाखाय मोसौ फोरोरमानि सेफटिनि थाखाय नङाब्ला मोसौ बोरमाया हाबोब्ला बे थालिरखौ सिफायनानै नस्थ' खालामगोन बेनि थाखाय नोङो सिगाङावनो बेरा होगोनानै जानांगोन बेनि उनाव नों थालिरा एसे देरहङोब नोङ सानफ्र हाग्राफोरखौ हाबनानै होबाय थानांगोन आरो नोङो गेजेर गेजेर ह नखर जावनानैबो होनांगोन आरो नोङो साफा खालामबाय थानांगोन अब्लासो नोङो नोंनि मावनायनि फिथाइखौ मोनगोन बेनोसै
आदसा दा आं नोंथांनाव सोंबावनो सानगोन जे थालिरनि गोनांथिया बेसेबां जोंनि बर' समाजाव
जोंनि बर' समाजाव थालिरनि गोनांथिया बिराद गिदिर आरो बिराद गुवार मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि फोरबोफ्राव फुजाफ्राव थालिरा जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि बिलाइनिफ्राय फ्राय लानानै फिथाइ फिथाइनिफ्राय लानानै गांखं गांखंनिफ्राय लानानै बिफां बेफोरखौ जोङो जोंनि बर'नि बर'नि फुजाफोराव बाहायनाय जायो जेरै जोंनि बाथौ धोहोरोमावहाय जोङो प्रसाद बावनो थाखाय गय जरा फाथि गसराब बामनो थाखाय जोंङनो लाइजौनांगौ आरो फिथाइनि बेलायावबो जोङो फिथाइखौहाय प्रसाद आरियावहाय होनाय जायो आरो। बिजाबै बावनाय जायो आरो। बिफांनि बेलायाव जोङो फुजा खालि फुजाफ्रावहाय जोङो बे बिफांखौ गायनाय जायो आरो सरसति फुजा बेफोराव जोङो बे बिफांखौ गायनाय जायो। आरो थालिरा जोंनि माखासे सुबुं मुलि हिसाबैबो बाहायनाय जायो। जेरै बै थालिर फस्लाफोरखौहाय नोंनि गाराय जानायाव थालिर थालिर थालिर थालिर मैखुननि खान्थाइखौ होयोब्ला बे सिथरफा दायो बेफोरनि गेजेरजों थालिर थालिरा जोंनि बर' समाजाव बिराद गिदिर बिफां लायो। बे बिफां ला बिफाव लायो आरो बेखौनो बुंजायो। बेनोसै।
नोंगौ। दा थालिदनि गोनांथिया जोंनि बर' समाजाव गोबां बिहोमा होगासिनो दङ। दाथालिद नङाब्लानो जोंहा माखासे खामानिया जाफुंनानै फैया होननानैबो जोङो बुंनांसिगोन। दा थालिदनि गोनांथिखौ नोंथाङा नुनानै बे आबादखौ मावनो गोसो जागोन ना मावनो गोसो जाया?
मावनो गोसो जागोन बुंनांगौथ' ओ थालिर थालिरखौ बिदि बिदि। बिदि बाहायनानै गिनानैबो मोनो आरो जोङो थालिरखौ फालांगियारि खालामनानैबो मोनो जेरै फिथाइखौ दांसेयावनो जोङो मोनसे दांसेयावनो जोङो थिनस' सारिस' मोनो। जोङो हानद्रेदथा बिफां गायनानै जोङो हानद्रेदथा बिफाङाव जोङो दांसे दांसे मा सावनो जोङो जेनेबा मासाव जोङो मोनसे दांसि मोनोब्ला जोङो साननानै नाय जोंङो फालांगिया बेसे गुवार आरो बेजों लोगोसे जोङो बे थालिर मैखुनखौबो जोङो जा मैगं बायनाय जायोना आरो बेखौ बेखौबो जोङो फाननानै रां मोनो आरो फालांगिरि फालांगियाव जोङो थालिरा जोंनाव बिराद हेफाजाब होयो। बेनि थाखाय ओ मावनो गोसो जागोन ओ फैनाय फैगौ बादि सम फैनाय फैगौ बायदि समफ्रावहाय ओ मावनांगौ गोनां जायोब्ला मावगोन बेनोसै।
जोबोद मोजाङानो दा थालिदनि गोनांथिया जोंनि समाजाव बा जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां बाहाय जागासिनो दं आरो बिनि गोनांथियाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथारानो होननानै बुंनांगोन दा टालिदखौ माबादि प्रसेसै बाहायो माबादि खामानियाव बाहायो दा नोंथाङा फोरमायबाय दा थालिरखौ जोङो ओ बाजारावबो बेफार फालांगि खालामनानै जोङो ओ रां आरजिनो हानाय जोंहा लामाया दङ दा बेफोरखौ जोङो साप्लायबो खालामनो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव दा थालिटनि बाहायथियाथ' जोंनि गेजेराव फ्राय गोबां खामानियावनो जोंनो नांफ्रामगौ जायो। दा जोबोद मोजाङानो दा बेफोरनि आबादखौ मावनो हायोब्लाबो गोबां रां बु आरजिनो हागोन। गोन दा बेवहाय गोबां खस्थ'बो थागोन दा। आङो नोंथांखौ सोंनो सानबावगोन। जे नोंथांनि ओ गामियाव बा नोंथांनि एरियायाव ओ इनभारमेनआ माबादि दायो?
ओ जोंनि जोंनि गामि ओनसोलावथ' जों इबारमेन्ट बोथोरफ्रा मोजाङानो मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव बारा बारा गारि मथरनि उखुन्दैफोर गैया। गैयाखायनो जों जोंनि गामि ओनसोलाव बारा बिराद मोजां जायो। जेसेबां गारि मटर थायो। एसेबांनो बिनि पलिसना बारजों गलायनानै बारहावाया गाज्रि जायो। बेनि थाखाय जोंनि गामि ओनसोलावथ' बारा गारि मथर खाराना बेनि थाखाय जोंनि इनभाइरमेन्टआ बिराद मोजां आरो थानो मोजां दायो गोलोम बोथोर गोलोम बोथोरबाबो जोंनि गामि ओनसोलाव बांद्राय गरम जाया आरो बेनोसै
नंगौ बे थारैनो सैथो बाथ्रायानो दा नोंथांमोननि जायगायाव एसे बिबांनि गोसा अखा हायोब्लानो हाब्रु दैब्रु जायो ना गोरानैनो थाबाय थायो।
बुंनांगोन जे जोंनि ओनसोलावबो दा लामाफ्रा मोजां जाजोब्बाय जेला एसे अखा हायोब्लानो बांद्राय हाब्रु दैब्रु जाया आरो जोंनिथिं गोबां दंग' दंला दं हाखर हाला दंङो बे अखा हानायनि दैया हाखर हालायाव गासैबो बोहैगारजोबो बिनि जाउनाव जोंनि जोंनि गामि ओनसोलनि लामाफोराव बांद्राय हाब्रु हाला जानायखौ नुनो मोना बेनोसै
नंगौ दा जोबोद मोजांङानो दा नोंथांमोननि जायगायाव बांद्राय खस्थ' गैया नाथाय गुबुन जायगायाव जोंङो नुनो मोनो एसे अखा हायोब्लानो हाब्रु दैब्रु बा जोंङो गुबुन गुबुन गामि सिङाव जों दासिमबो नुयो बेबायदि अबस्था थाखौ दा नोंथांमोननि जायगायाव गैया जोबोद मोजां दा नोंथांङा दाथ' न'आव थानानै जेबो खामानि मावथ'वाखै दा इन फिउचार नोंथांङा मा खामानि मावनो सानगोन जे आथिखाल मुगायावथ' जोंहा बादायलायनाय मुगा हिसाबै नोंथांङा मा बुंगोन आरो मा मावनो सानगोन
आं बेखौनो बुंनो सानोदि आंङो इन फिउचार आं आंनि थांखिया जाहैबाय आंङो सासे प्रफेसार जानाय आंङो नाजागासिनो आरो बे बे लाइनाव थांनो बेनोसै
प्रफेसारनि थांखियाबो जोबोद मोजां नाथाय बेवहाय गोबां गोलाव प्रसेसफोरबो दंङो दा नोंथांङा बेफोर प्रसेसफोरखौ मावनायाव गोबां टाइम लागोन नंङा होमबा
औ आरो आंङो जेसेबां गोलावानो जाथों आंङो बे बेखौ खस्थ'बाबो आंङो बेखौ नाजालांबाय थागोन आरो
दा नोंथांङा जोबोद नाजागासिनो दं दा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम